औ औ खोनादों
जेराव माने ससियेल मिडियानि आयदाखौ लानानै मोनसे सुंद'यै बिबुंथि होनो सानदोंमोन एबा फोरमायनो सानदोंमोन ओ ससे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों सारा मुलुगनि सुबुंफोर खौनो गोरोबना थानायखौ नुनो मोनो नंगौना जेरैबायदि बे जोङो स्मार्ट फननिफ्राय लानानै कम्पिउटारफोरखौ जों बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो बिनि गेजेरजों जोङो माखासे एबा गोनां खामानि एबा माबा मोनसे जाथायफोरखौ जोङो नुनानै नुनो मोननो हायो
औ
आरो जोङो बेफोरबायदियाव माखासे एप्सफोरखौ सोयो जेनेबा फेसबुक लिंक गुगोल ववाट्सप बेफोरनि गेजेरजों जोङो बुहुमनि गासैबो बुस्थुखौनो जों ओ नायनोनो हायो जेनेबा जों माबेबा बुस्थुफोरखौ नांगौ बुस्थुफोरखौ जोङो बेफोराव नागिरबानो जों मोननो हायो जेरै गुगोलनि गेजेरजों जोङो बुहुमनि गासैबो बाथ्राखौ जों जोङो मोननो हायो बेफोरबायदि आरो गावनि माबेबा मोनसे फट'फोरखौ हरनो थाखाय एबा न'खरनो थाखाय न'खरनि माबा मोनसे सुबुंफोरनो ओ गावसिनि न'आव जानाय खामानि दामानि इफोरखौ आरो गावसिनि हाबा हुखाखौ खोनन्थिनो थाखाय जोङो फटकनि गेजेरजों ववाटसपाव जों शयार खालामनो हायो आरो जोङो गावसिनि गोसो खुसि बायदि इन्सटाग्रामाव गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायो एबा गावनि गाव जाबायदि खुसियै एबा गावनि टेलेन्टफोरखौ देखायनानै जोङो बे एप्सआव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो बुंनो थाङोबा ससियेल मिडियाखौ जोङो मोजाङै बाहायनो रोङोबा मोजां खामानिजों आखाइ सुलोङोबा जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा जायो आरो माखासेखौ बुंनो थांबा आरो जों बाहायनो रोङियाव जोङो जबो खहा जानायखौबो नुनो मोनो ससियेल मिेडियानि गेजेरजों जोङो बेफोरबायदि बिजनेसफोर खालामनो हायो जोङो गोबां बुस्थु बुस्थुफोरखौ एबा गोबां बुस्थुनि ओ जि दानायनि बागै मानिबा बुस्थु दिहुन्नायफोरखौो लानानै जोङो बिजनेस खालामोब्ला बेफोरफोरखौ जोङो ससियेल मिेडिया एबा नेटवर्कनि गेजेरजोंङो फोसावनो हायो जायनि गेजेरजों गासैबो सुबुङानो रोखायै मिथिनानै गोबाङै बुजिनो हायो आरो मिथिनो हायो आरो जोंहा बेयो जोबोद मुलाम्फा जायो जों माबेबाबा मोनसे बेसादखौ फाननो लायोबा जोङो सिगाङावनो दाना माने आथिखाल आथिखाल मुगायाव बांसिनानो ससियेल मिेडिायाव जों होंगारनायखौ नुनो मोनो जायखौ जों फोस हगारनायबो होननानै बुङो बेनि गेजेरजों जों माखासे जा जा बुस्थुआ मोजां बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो माबेबा खामानिया बुंथ थांबा ओ जोंनि थाखाय खहा गोनां होनना बुङोबा जोङो बांसिनानो मबाइल एबा बेफोरबायदि इन्टारनेटाव बांसिन गबबना थानाय एबा गावनि समखौ गावनि खाबु बायदि बाहायनो रोङियावनो जादों साफ्रीम मानसि सिथियानो सोरबा सोरबा जानो हागौ जे ससियेल मिेडियाखौ गावनि सम बायदियै गावनि खामानि बायदियै बिसोरो बाहायनो रोङाखै माथ्र बिसोरो गावनि गोसो बायदियै बेहायनो थाथाबदों एबा मोजां खामानि मावनो रोङाखै एबा सिखायना लानो रोङाखै बुंनो थाङोबा जोङो ससियेल मेडियायाव गोबां रोखोमनि गियान मोननो हायो आरो बेनि गेजेरजों जों गोबां मानसिफोरनि बागैबो मिथिनो हायो गोजान गोजान बाथ जोङो माखासे खोथा बाथाबो जों हमनो हायो आरो मोजां समखौ बाहायनो रोङियाव आरो बुंनो थांबाय इन्टारनेटाव बेफोरबायदि ससिेल मिडियाफोराव जोङो जों गावनि-गावनि फट' आरो भिडिअ'फोरखौ मोजाङै प्राइभेसि खालामना लाखिनांगौ जायो बेफोरखौ मानसिफोरा गावनि बाहायनोखौ रोङियाव खायफा खायबा मानसिफोर गाज्रिफोरनि आखायाव थाङो जायनि थाखाय इन्टारनेटआव इफोरबायदि ससियेल मेडियाआव बुंनो थाङोबा गाज्रिया दसेैनो गोसारो आरो बेफोर बांसिनानो जोंनि समाजाव नुजाथिनायखौ नुनो मोनो माबेबा मोनसे मोजां खामानिया जोंनि गेजेराव बाराद्राय एसेबां एसेबां फोसावनायखौ थाब नुवाबाबो नाथाय गाज्रि खामानिनि बागै एबा गाज्रि माबा मोनसे ओ जाथायनि बागै जोङो गोख्रै मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथाङा बे ससियेल मिेडियानि बागै एसे माबाफोर बाथ्रा बुंनो हागोन नामा बेखौ आं सानदोंमोन
औ-औ हागोन थारैनो नोंथांमोनहा बाथ्राफ्रा सैथो ससियेल ओ मिडिया सयेल मिडिया ससियेल मिडियाायाव जों जेब्ला ओंखारो ससियेल मिडिया जोंनि थाखाय ओ बबेबा समाव ओ मुलाम्फा होयो बबेबा समाव जोंखौ खहा खालामो जाय ससियेल मिडियाखौ मोजाङै बाहाय बाहायनो रोङो बेैफोर मानसिफ्रा मुलाम्फा जायो आरो जाय ससियेल मिडियाखौ मोजाङै बाहायनो रोङा बिसोर खहा जायो आरो दा बुंनो थाङोब्ला ससियेल मिेडियायावबो जोङो ओ गोबां दाब दाब जायगानि बा गुबुन गुबुन रायजोनि बा बुहुमनि गासै ओ सुबुंफोरनि माखासे ओ मावनाय दांनाय थासारि रायज्लायनाय गासै सावगारि बिथिंफोरखौनो जों मिथिनानै मोनो बा खना खनला बुहुमनि दाब दाब जायगायाव जानाय जाब्रबथाय बा मोनसे हादरजों गुबुन मोनसे हादरनि गेजेराव जानाय जि जाथाय बा माबा मोनसे थासारि बैफोर थासारिखौबो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों आथिखालाव जोङो नुनो मोननाय जाबाय आरो बिनि अनगायैबो जोङो ससियेल मिेडियानि गेजेरजों ओ-ओ गावनि गावनि जि रोंगौथि ओ जेनेबा ओ दानाय लुनाय ओ मावनाय दांनाय ओ बैफोरखौबो जों ससियेल मेडियायाव आथिखालाव देखायनाय बा इउटुबफोराव नागारनाय फेसबुकफोराव नागारनाय जों बैफोर थासारिखौ जों दिनैनि समाव नुनो मोननाय जादों आरो। ओ ओ बेबायदिनो जोङो ओ माखासे बेफार फालांगि खालामनायावबो जोङो आथिखालाव बायदि दखान गलाफोरावबो जोङो आथिखालाव ओ ससियेल मेडियायाव ओ गावसोरनि जि प्रडाक्ट बैफोरखौ एड भारतायस होनायखौ जोङो दिनैनि मुगायाव नुनो मोनो जे बेनि दामा ओरै बा बियो ओरै बियो मोजां जागोन बियो ओरै जाब्ला बोरै मोजां जागोन बैफोर बिथिंफोरखौ आथिखालाव ससियेल मेडियानि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरानो एदभार्टाइस होनानै सुबुंनि गेजेराव फोस्रावनायखौ जोङो दिनैनि मुगायाव नुनो मोनदों आरो। आरो गाज्रि बि थिं होननानै बुङोब्ला जों ससियेल मिडिया बाहायनायाव ओ खायसे-खायसे सुबुंफ्रा ओ ससियेल मिडियाखौ मोजाङै बाहायनो रोङा ओ सयेल मिडियानि ससियेल मिडियाजों ओ ससियेल मिदियाव गावसोरनि जे प्राइभेट ओ फटफोर बेफोरखौ ओ नागारलाबायना होनाय बा बिनि थाखाय जिउआव खहा लाबोनाय बा जाब्रबथाय जानाय बैफोर बिथिंफोरखौबो जों ससियेल मिदियायाव जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो आ थिखालाव जों नुनो मोनो ससियेल मेडियायाव ओ गोबां ओ ओ हाबा जाखानाय हिनजावफोर बा हाबा जाखानाय हौवाफोरानो बा ओ ओ बेबायदिनो बोराय बुरैफोरानो दोनखारलांनाय बैफोर बिथिंफोरखौबो जों दानि दुगाव दानि जुगाव जों नुनो मोननाय जादों आरो। ओक्षससियेल मिडियायाव बेफोरनि अनगायैबो जों गोबां गाज्रि गाज्रिखौबो जों नुनो मोनो। नाथाय ससियेल मिडियाखौ ओ मोजाङै बाहायो ल्बा ओ मोजाङै नायोब्ला जों ससेल मिदियानि फ्रायबो जों माखासे गियानफोरखौ आरजिनानै लानो हायो। ससियेल मिडियाबो जोंनो जिउआव ओ नांगौ जानाय जि गुन गियान आखल आखु बेफोरखौ दाना होनायाव ओ गोबां मदद खालामो आरो ससियेल मिदिया बाहायनायनि गेजेरजोंबो जों माखासे रां खामायनो हानायखौ जों दानि जुगाव नुनो मोनो। जेरै जों फेसबुकफोराव जेरै भिडिअ नागारना फट नागारनानै जोङो ओ ओ आथिखालनि मुगायाव जोङो रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों मोजां मोजां भ्लगार जानानै ओ गावनि संनाय खावनाय मावनाय दांनाय बा ओ दावबायनाय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायनाय बा बायदि बिथिंफोरखौ ओ ससियेल मिडियाआव ओ नागारनानै बिसोर ओ सुबुंफोरनि गेजेराव फोस्रावना होनायनि गेजेरजों ओ रां खामायनाय बा ओ आरजिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। ओ बुंनो थाङोब्ला ससियेल मिडिया बाहायनाया जोंनि थाखाय ओ मोजां मानो होनबा ससेल मिडियाव ससियेल मिडियायावनो जोङो ओ गोबां ओ जेनोबा सा ख्रि बाख्रिनि एडभारटिस बा नतिफिकेसन ओ एप्लाइनि ओ बा गुबुन गुबुन ओ जाब्रबथाय जाथाय ओ निउस खौरां बेफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बेबायदिनो बायदि ओ सावथुन फिलिम आरो बेफोरनि अनगायै फाव खालामनाय बा सोरनिबा कमेडि खालामनाय बैफोर बिथिंफोरखौबो बा बै बैफोर सावगारिफोरखौबो जोङो ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो नुनो मोनो। ओ आं बेखौनो थोंजों बुंगोन जे ससियेल मिडियाखौ जोङो बाहायनो रोङोब्ला ससियेल मिडियाखौ जोङो मोजां इउस खालामनो रोङोब्ला ससियेल मिडियाजों जों थगायजायाब्ला जों माखासे गियानफोरखौ नांगौ नांगौ जानाय गावनि जिउ दानायाव नांगौ नांगौ जानाय ओ जि ओ ओ जि माने गोनां जानाय ओ जिनिसफोरखौ जोङो ओ मा होनो आजावनानै लानो हायो आ रो नाङि जाय नाङि बे बैफोरखौ जोङो ओ आनज्रायनानै बा नेवसिगारनानै दोननो हायो आरो। ओम ओ आङो ससियेल मिडियानि बागै जोङो आङो बे दा बेखिनिखौनो बुंथ'बाय।
औ। दा बा
बिदिनो ससियेल मेडियानि गेजेरजों जों जोङो थोंजोङै माबा बाथ्राफोरखौ ओ थाबै दैथायहरनो हायो। जायनि थाखाय जोङो बेफोरबायदि खबरखौ गोख्रै मोननो हायो दा जोङो होनबा बे ससियेल मिडियानि बागै जा बुंनांगौ औ बेखौ एसेबाङावनो दोनथ'नोसै सानदोंमोन
औ औ
हेल' खोनादों नोंथां
औ खोनादों
औ माने बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जा बुंदोंमोन बेखौ दा एसेनोसै आं फोजोबनो सानबायमोन माने बिदि होनदोंना
थाङाबो ससियेल मिडियानि बागै जे आंनाव सोंबाय आरो नोंथांनि फ्रायबो आं मोनथिबाय बिनि बेनि थाखायबो आं नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय जाबाय
गोजोन्थों नोंथां
औ दे होमबा